हेल' हेल'
हेल' औ
खोनादों ना आंथ' आं औ आं खोनाबाय
खोनाबाय खोनाबाय औ दे
होनबा जोङो दायो मानि बागै सावरायलायनो सानदोंमोनलाय
आङो दानि बागै माब डेलि लाइफ नोंथाङा मा मा खालामो मा मा खालामखो दासिमाव मारै मारैहाय सानफ्रामबोनि जिउआवहाय नोंथाङा समफोरखौ बोरै बोरै बारहो हरो आरो मा मा खालामो मोनायाव सानाव बिनि बागै रायजलायनो होनदोंमोन ना औ अब्ला नोंथाङा फोरमायग्रोदो सिगाङाव
आङो सिखारनाया बिदिनो नर्मेल देसवहाय बिदिनो वारकिं देसाव मान्डेनिफ्राय फ्राइडे सिमावहाय फासथायाव सिखारो आङो फार्स्टआव सिखारनानै ओमफ्रायो सारे पासथासिम हायाव वार्कआउट खालामो एसे एक्सरेसाइस आधा घन्टा आघा घन्टा एक्सरेसाइस खालामखांनानै ओमफ्रायो दुगैसै दुगैखांनानै ओमफ्राय ब्रेकफास्ट बानायसै दावदै रुनायफोर ब्रेड बाथारखौहाय एसे माबाना लासै सारायावहाय ब्रेकफास्ट बानायनानै जानोसै आरो माबायाव साराय पासथायावहाय माबासिम साराय सयथासिम एसे एक घन्टानो जानोसै बिदिनो साहा लोंनाय एखमबा साह लोंनाय कबि बानायनानै लोंनाय ह टाइम थांसै एक घन्टासो जालायसै बिदिनो मालायनोबो बानायनानै जाहोनोसै। न'नि न'खरनि मानसिनोबो ओमफ्रायो बेनि उनावहाय ब्रेकफास्ट जाखांनानै ओमफ्रायो क्लास दंबा कलेज दंबा कलेजाव थांसै। सातथा औ मा होनो डाइरेक्ट थाङा ब्रेकफास्ट जाखांनानै। टाइमथ' मोनबावो दसे सम मानो होनबा क्लासआ एखमबा नयथानिफ्राय जायो एखमबा दसथानिफ्राय जायो। बेखायनो दसे नयथानि फ्राय जाबा टाइम मोनला लेखा फरायनो। ओमफ्राय दस्रानिफ्रायबा बिदिनो साराय सयथासिम जायसै नालाय ब्रे फआ ब्रेकफास्ट टाइमा ओमफ्राय साराय सयथानिफ्राय बिदिनो आठथासिम फोरावहाय ओ आराम लेखा नायनो टाइम मोनसै आरो लेखा नायसै। बिदिनो ओ ओमफ्रायो कलेजाव थांनाय टाइम जाजासिम ओमफ्राय कलेजाव थांनोसै। थांसै थांनानै क्लासआ बिदिनो एखमबा अ दुइथा तिनथा बिदिसिम जाहैयो आरोखि ओमफ्राय क्लासनिफ्राय फैखांनानै ओ दुगैनोसै दुखांनानै ओ लान्स जानोसै सानजौफुनि जानाय। ओमफफ्राय बेनि उनाव सानजौफुनि जाखांनानै ओ दसे उन्दुसै जिरायसो ओमफ्राय उनाव उन्दुनानै अ दुखांनानै दसेनो दुखांनानै बिदिनो बेलासिनि थाबायग्लांसै बेरायनोसै दखानफोराव बेरायफैनोसै खाथिनि दखानफोर नखराव मेथाइ जाफैसै ओमफ्राय बिनि उनाव मेथाइ जाखांनानै जेब्ला बेलासियो अब्ला आरो दिडनार रेडि खालामसैलाय। दिनारखौहाय मोनानि जानायखौ जगार खालामसै। ओमफफ्राय बिदिनो जगार खालामनानै संनाय मानाय बिदिनो ओ सेभेन थार्टिसिम जाहसै आरोखि ओ सेभेन थार्टिसिम जानोसै ओमफ्रायो बेनि उनाव अ ओइद जायो जेब्ला अबा दिडिनारखौ खालामसै। ओमफ्राय दिनार खालामखांनानै अ मा होनो? एसे आदा घन्टा आ दसे जिरायथ'नोसै फेमिलिजों टाइम स्पेन्ड खालामनिसै। ओमफाय बिनि उनाव हाय ओमफ्राय ओ नयथानिफ्राय एखमबा दसथा बा एखमबा एगार'था एखमबा बार'थासिम बिदिनो लेखा फरायनाय जानोसै आरो। बे जेब्ला ओ क्लास क्लास ओ थायो बे टाइमाव बेबायदिनो जायो आरोना टाइम टेबोला। जेब्ला क्लास दङ ओमफ्राय जेब्ला बन्द' कलेजाव बन्द' होमबा ओ रुटिना एसे सोलायो जि जाया आंनि सानफ्रामबोनि लाइफआ फुङावनो सिखारनानै लेट जायो सिखारनाया बिदिनो सयथायाव सिखारो आङो क्लास गैयाबा सयतायाव सिखारनानै बिदिनो वारक आउट खालाम खालामसै ओमफ्राय क्लास गैयाबा बिदिनो वार्कआउट फोरखौहाय एक्सारसाइसखौ अवान आवार गाहाम खालामो आरो ओमफ्राय बिदिनो सिखारनानै ब्रेकफास्ट जानोसै बिदिनो जानोसै बे सानसुफुना ओ बे क्लासाव थांनाय टाइमावहाय क्लास लानाय टाइमावहाय बेयाव न'आव लान्स बानायनाय लान्च रेडि खालामनाय सानजौफुनि जानाय रेडि खालामनाय बेयाव टाइम थांसै आरो ओमफ्राय बेलासियाव हाय बिदिनो जाहैसै टाइम टेबोला सेम ओमफ्राय साटारडे सानडेआव सटारडेआवथ' क्लासबो जाया सानडेआवबो जा- -या सटारडेआव फुल एसे रेस्ट लायो आङो ओमफ्राय औ सानदेआवहाय बिदिनो लोगोफोरजोंहाय बेरायहैयो आरो एखमबा टाउनावहाय बिदिनो रामेन जालाहैनाय नुदोल्स जाम- फुडस बिदिखौ नोगोर सान्देआवहाय नोगोर बेरायनानै जाहोयो आरो एखमबा बिदिनो नुदोल्स जानोसै एखमबा बिदिनो चावमिनफोर एखमबा बिदिनो गोदान गोदान ट्राय खालामनोसै आरो पिज्जाफोर ओमफ्राय के एफ सि फोराव बिदिनो थांसै शपिं खालामसै सानदेआव बिदि जायो आरोखि आंना। दा नोंथाङाबो नोंथांनिखौ फोरमायनानै होदो माबायदि माबायदि जायो।
आंबो होनबा फोरमायसै। आंबो दाइरेक्ट आङो फुङाव सिखारो फुंनि बिदिनो
सयथा सातथासो जायो आंना फुङाव सिखारनो सानो सिखारनो हानो नागिरा मानो होनबा आंना लेट नाइट माने उन्दुनाय जायो आरो उ मोनायावहा माबा मानोबा उन्दुनो ओंखारा मा जायोथाय दिनैथ' थुवेल थार्टियाव वार्ल्ड काप दंमोन फिफा वार्ल्ड काप नायदोंमोन आरो आङो मा नायनानै बेहायनो डाइरेक्ट जोबहैदों नाय नायै टु थार्टियाव सोबहैदों टु थार्टिनिफ्राय डाइरेक्ट थिनथायाव उन्दुलांदों। थिन्थायाव उन्दुलांनानै डाइरेक्ट नाय दिनैहाय आङो सिखारनाय जाबाय खेबसेनो साराय आट आदथा सिखारनानै दायो आङो खालामगासिनो दङ' मा होनो ओ ब्रेकफास्ट रेडि खालामगासिनो दा जा जानो नागिरदों आरो मा होनो गावसोरनि जुइस दङ' बेखौ बानायनानै लादों आरो बेखौ जानोसै आरो जांखांनायनि उनाव जोंना थाबाय माबायावहाय
दैज्लां बोथोर दालिखौनो बायनानै लाबोखानाय दं आरो दा दस्रा मैगं मोन्नाय जाया। दि जोंना दालिखौ संजायो दालि दा बिदिनो फाजा फाजि न'नि माखासे मा होनो था बिदि बिजौ बिलाफोर मैगं गोथांफोर दंलाबायो बेखौ खानानै एवलाबायबाय आरो ना माबायाव नागिरनानै बारियाव नागिरनानै जाबाय जानानै आरो माबा मा होनो खामानियाव थांफिनबाय जेरै दा दुब्लियाव थांनांगौ माइाय गायनांगौ जायोना माइ गायनो थांफिननाय जाबाय आरो दा ओमफ्रायो गायखांनै दाइरेक्ट सारिथा सारिथायाव फैबाय सारिथायाव फैनानैहाय बिदिनो साहा पानि लोंबाय आरो जाबाय बिस्किटफोर साहाफोर जों बिदिनो जाबाय जुइसफोर लोंबाय थान्दा थान्दा लोंखांनायनि उनाव डाइरेक्टहाय जोंना दिनार दिनारावहाय चिकेन थाबाय परक थाबाय अमा ओमफ्रायो खामानि मावनानै जानाय जायो आरो बेदरफोरखौ जोंना नोंथां ओंखायनो मानि जा उखैसो गारो आरो सान्दुङाव खामानि मावनाय जायो नालाय गोलोमनाय मानाय मेङो आजां गाजां ओंखायनो गोथाव गोथाव जानो लुबैयो आरो दा जोंना चिकेन लाबोबाय नङाबा लकेल लकेल नङा ब्रयलार ओमफ्राय बिदिनो अमा माने बायखानाय दं दाख्लै नि मा होनो फोराननाय अमा गोरान अमाखौ मैथाजों एवबाय दाउखौहाय माबाजों ओंख्रि संबाय आरो सबायजों सबायजों संबाय ओमफ्रायो माखासे बाथोन बाला बानायदेरबाय ओमफ्राय जाबाय ओमफ्रायो दिनार खालामखांनायनि उनाव आङो आरोबाव एक घन्टा दुइ घन्टासो लेखा फरायनाय जायो आरो लेखा फराय खांनानै माखासे एनसार कुइसनफोरखौ गोसोआव लानो नाजायो आङो ओमफ्रायो लाखांबाथाय बेखौहाय आरोबाव मुखास्थ' होननो नाजानोसै आरो आङो मुखासथ' होनो नाजाखांनायनि उनाव जुदि मोजां क्लियार हाबा थाय आङो बेदाव थांसै बेदाव थांनानै दसे सिनेमा पपकर्न लानानै उन्दुनो ओंखारजासिम नायनोबो लुगैयो नालाय मभिफोर डाउनलड खालामखानानै लाबोनोसै बेलासिफ्राव दोंनै दोंथामसो गानफोरखौ ओमफ्रायो जेब्ला उन्दुनो नागिर रो उन्दुलांजासिम उन्दुनो थाखाय नायसै आरो ओमफ्रायो नायै नायै नायै बिदिनो साराय नथासोआव जा जोबोथ' जोंना माबाया दिनारा साराय नयथानिफ्राय दसे लेखा फरायबाय नालाय माबासिम दसथासिम बिदिनो नायै नायै नायनानै एगार'था बार'था बिसिमावहाय उन्दुहैनाय जायो आरो नायनानै ओमफ्राय खेबसेनो ओरै सोरहांफिनबाथाय आङो नो मालाबा आदथा मालाबा सत्था सेभेन आवार्स स्लिप लानानै बिदिनो उन्दुनोसै ओमफ्रायो सिखारनाय जानोसै फुङाव बिदि आरो आंना देलाय लाइफबा बेनो नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां खोनानाया खोनागासिनो
दाथ' समाबो जाबाय होनबा दोनथ'लायसै नामा
दोनथ'लायसै औ दे होमबा औ गोजोन्थों
दे गोजोनथों